औ।
अ नोथां खोनानो मोनदों ना हेलौ? हेलौ।
औ खोनादों।
अ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ होनबा दा ओ गिबियावनो मोनाबिलिनि माने नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। हेलौ। हेलौ।
औ खो
खोनादों ना नोंथाङा हेलौ
औ।
होमबा दा जों दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजायो।
अ अ होनबा गिबियावनो आं नोंनाव नोंथांनाव माने सोंथि सोंसै आरो ना माने नोंथाङा नोंथांनि जिउआव माने बबेे बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो आरो माबायदि दावबायनायनि मोन्दांथि दं नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां दावबायनायनि एक्सपिरियेन्स बा बबे बबे जायगायाव दावबायखो होननानै बुङोब्ला आं बारा इसिबां गोजान जायगायाव थाङाखै ओरैनो जोङो खोनाबाय थायोना बर'नि जारिमिन बायखोनदा नेरसोन बा कसारिनि बायखोना नेरसोन होननानै डिमापुर बेयाव थांबाय बेखौ नायनानै फैबाय। ओमफ्राय बेयाव थांनानै सिगां नायनो नायनो सानबाय थायोमोन गोसोआव। ओमफ्राय नायना फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेयाव जि कसारि राजाफोरनि बायखोना नेरसोन दिमापुरुरनि बेयो थारैनो जोबोद सोमोनांथाव माने बिनि अन्थाइआव दानाय आगर बिदिनि जि अन्थाइ खामफा बेयो थारैनो नायथावबो आरो सोमोनांथावबो माने जाय अन्थाइ खाम्फाखौ नोङो जे दानबाबो बा माबाजों खालामबाब बो बियो जेबो बायाबो जियाबो आरोना। जोबोद गोगोम बे खाम्फ फाया आरो बेयाव जि आगर एरनाय बा माबा मोनसे बे खाम्फायाव दान्नाय ज जि सिन बेफोरो जोबोद नायथाव बा गोसो बोनो हाथाव आरो।
औ औ माने
बो ओ साइन्स मिउजियाम गुवाहाटियाव थांबाय बेयाव थांनान नै जे बिगियाननि फारसे मिथि गोबां मिथियै माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो हायो। जायफ्रा बिगियान बि थिङाव फरायनो बा बिगियाननि फारसे मिथिनो सानोब्ला, बे गुवाहाटियाव थानाय साइन्स मिउजियामाव थांनानै नायहैबा जोबोद एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन आरोना। बेयाव बिगियान नि गोबां जायखौ गोदान मुगानि बिगियाना गोबां, माबा मुवा बेसाद बा बिगियानजों दिहुननाय गोदान गोदान मुगानि दाजेमफोर बेखौ बेयाव नुनो मोनो टेलिस्कपफोरनि बाथ्रा। बा हाथरखि बेफोरखौ बेयाव नुनो मोनो आरो गोबां बिनि अनगायैबो गुवाहाटियाव थानाय बे कामाख्या टेम्पोल बेफोराव थांबाय। बेयाव थांनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो माने कामाख्या मन्दिराव माने थांनानै खुलुमनो मोनोब्ला गावनि जि उसुखुथु मोननाय गोसो बा ओ। गोसोआ माने सुखुवा सुखुवा मोननाय बे फोरखौ थाङोब्ला खुलुमहैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। आरो गोबां। दावबायारिफोर फोरा बे कामाख्या मन्दिराव फैयो आरो। थांनो हायोब्ला मोजां आरो। बेयाव बेनि अनगायैबो बे गुवाहाटियावनो थानाय उमानन्द मन्दिरावबो थांबाय, बेबो खोब मोजां माने। गावनि गोसोखौ मोजां खालामनो बा इसोरखौ खुलुमनो थाखाय बे मोनसे दावबायनायनि थावनि धोरोमारि होननानै बुंनांगोन। ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे फिसा फिसा दावबायारि दावबायनाय जायगायाव आं थांबाय। बेयाव गोसोआव गैजोबला बेखिनियानो आंनि फोरमायथिया।
अ नोंथाङा माने दावबायनाय समाव माने लोगोफोरजों दावबायदोंमोन ना माने गावनि न'नि?
ए दावबायनाय समावथ' जोङो
लोगोफोरजोंनो दावबायदोंमोन आरो ना।
औ औ।
औ औ हमबा नोंथां माबाफोर सोंगोन ना सों अ अ आङो?
औ।
आंथ' माने आंहाबो एफाग्राब माने मोनदांथि गैया आरो। बिदिननो गोजान गोजान जायगायाव माने दावबायनायनि गिबियावनो आंना नैबे जोंनि जोंनिनो खाथियाव थानाय आसाम रायजोजों नांथाबनाय नैबे भुटान हादरसा बेयाव बेरायनाय जाबाय बेयाव थांनानै माने बे बे भुटान हादरसानि माने सुबुंफोरनि आखल आखु आरो आलासिफोरखौ मान होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो माने मोजां मोनदों आर ना माने बिसोरनि सुबुंफोरा जोबोद गोसो गोसो माने गोसोजों मोजां आरो आखल आखुफोराबो बिसोरना जोबोद माने मान होथाव मान थाव आरो आरो बेनि अनगायै बे जोंनिनो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय दिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट
औ
ओ बेयाव थानाय माने थुमजां होननाय मोनसे हाजो फिसा दं बेयाव माने बेयाव दावबायहैनाय जादोंनाय आरो माने बे थुमजां जाय जाय जायगा होनदोंमोन आं माने बेयाव मिथिंगायानि नुथायफोरा जोबोद मोजां आरो ना बेयाव माने दुवासुवा बोथ थोरा माने एसेबां एसे एफाग्राब माने गुदुं जाया आरो माने बेयाव थानो जोबोद मोजां। आरो माने मोजांबो जायगाया आरो माने मोनसे गाज्रि माने माबाया बुङोब्ला बेयाव माने बे जायगानि जाय जाय ओ थुमजां बे जायगाया हाजोआव दं आर ना हाजो जायगायाव एसे बेनिखायनो गोबां लेन्डस्लाइद जानो माने जाबाय थायो आरो बे जायगायाव खोनादों ना नोंथाआ?
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों ने औ औ।
औ खोनादों खोनादों माने आं बुंदोंमोना ना बे थुमजां हाजोआव माने ओ माने लेन्डस्लाइद जाबाय थायो आरो मानसिफोरा जोबोद माने एसे सांग्राङै थांनांगौ जायो।
औ।
बे बेबो माने दा सोलिगासिनो प्रजेक्टआ जेब्ला जों थांदोंमोन अब्ला माने बे लेन्डस्लाइदखौ कन्ट्रल खालामनायनि प्रजेक्टआ सोलिगासिनो दंमोनदां।
उम
होमबा माने मानसिफोरा एसे सांग्रांयै थानांगौ जायो आरो ना माने बे जायगायाव आरो एसे थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि माबायाबो एसे माने खस्थ' आरो मानसिफोरनि थाखाय बुस्थु लाबोलाय रोगालाय बिदिनो बेफोरो आरो बुंनो थाङोब्ला उम बेनि मिथिंगाय नुथाइया जोबोद मोजां। आरो बिसोरनि मानसिफोराबो जोबोद मोजां दिमा हासाव थानाय मानसिफोरा
औ।
ओ बेयाव माने थांनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आर ना माने जायगाया माने नुब्लानो माने गोसोखौ माने गोजोन होनाय बिदि मोनसे मुजिथाव माने गोसो बोनाय सा- सावगारि एबा नुथाय।
औ। नोंथाङा बे दावबायनायाव लानो गोनां सांग्रांथिनि बागै माबा बुंगोन नामा?
अ सांग्रांथिनि बुङोब्ला एसे माने सांग्रां जानांगौ माने जेब्लायबो जेब्लायबो माने दावबायनाया जि जेब्लायबो माने गुबुन गुबुन जायगायाव एखे जानो थाङा माने माब्लाबोसो माब्लाबाफोर समाव माने एसे केेजुवेलिटिसफोर जानो हागो गौ जेनेबा सिखावफोरानो जा जेनेबा ट्रेन फोराव दावबायनाय समावनो जा बिनि उन गायै बबेबा बबेबा हटेल बा सोरनिबा न'आव थाथ'नायानो हग बेयाव एसे गावनि ओ बुस्थुफोर एबा माने एसे मानसिफोरनि गावसोरफोरनि मोनसे पार्सनेल बुस्थुफोर थायोना बेफोरनि सायाव एसे सांग्रां जानांगौ आरो माने जाहाथे नोजोराव लाखिनानै रावबो माने बिदि खालामनो हायि। बेनि सायाव गावनि सायावबो एसे सांग्रां जानांगौ माने जायगा जायगा लायै जायगा एसे सांग्राङै बेरायनांगौ आरो बेनि आरो आंनि साननाया नोंथाङाबो बुंनो सानगोन नामा माबाफोर बेनि बागै?
थ' मोनसे गियाननि आयदा बायदि मोनसे आयदायानो जाहैबाय दा दावबायोब्ला जों जोङो गियान मोनो बिनिखायनो जों दावबायदों खौ जोङो साबजेक्टआव बा आयदायाव जाय गियानखौ मोना बे गियानखौ जोङो दावबायनानै मोनो बिनि खायनो आं लुबैयो खि मानसिया सम थानायाव दावबायनांगौ बा फरायसाफोरनि थाखाय बे दावबायनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो मानोना जाय गियानखौ नोङो गावनि ओ क्लासनि फरायाव मोननाय नङा बे गियानखौ नोङो दावबायनायनि गेजेरजों मोनो बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो नोङो बे जायगायाव थांनानै बे जायगानि थासारिखौ नुनानै गियान मोनगोन बे जायगानि मानसिनि साननाय हनाय बे जायगानि हारिमु बे जायगानि थासारि बेफोरखौ नोङो नु नानै गोबां गियान आरजिनो हायो आरो गावखौ फोसाबनो बा गावखौ सोलायहोनो बा गावखौ दावगाहोनो हायो बे दावबायनायनि गेजेरजों आं बेबायदि सानो।
औ गोसोआरि औ गोसोआरि माबाया एसे माने मा होनो बेखौ एसे साबसिन जायो बायदि मोनो आं माने जेब्ला नोंथाङा एसे जेनेबा दुखु जानायनि समावबो नोंथाङा बेरायोबा एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनो।
औ
अनगायै नोंथाङा बुंखाबाय जेराव माने बेरायोब्ला गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरनि आखल आखु आरो मानसिफोरनि गोसो बाहेराफोरनि थासारि माने बाहेरा माने जायगा एबा रायजोआव माने थासारिया बोरै सोलियो बेफोरबायदि नलेज मोनो बे फोर आरो
औ
बेनिखायनो आंनि थाखायबो सम मोनबा बेरायनांगौ आरो बेनो होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ?
औ दे।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे।
औ